थाबायनो सानदों
अ बिदिब्ला जोङो दिनै आबहावानि सायावनो दान्दिसे सम सावरायनोसै ना नोंथां
औ सावराय जायो
औ बिदिब्ला जागायनोसै आङो
औ
आफहावा होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि सोरगिदिं थानाय जिउ गोनां जिउ गैयि मुवा बेसाद बिफां लाइफां गासैखौबो लानानै जोंहा आबहावाखौ फोरमायो दा जोंहा आबहावा आरो ओ जिउ गोनां जिबफोरजों एबा मानसिफोरजों आबहावाजों थोंजोायै नङाब्लाबो जों खेंस्लायलियै सोमोन्दो दङ जेरै जाय मोनसेया मोनसेनि गेजेराव सोनारनानै थांना थायो आरो दा
औ
बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय जि अक्सिजेन गेस बेखौ जिबा एबा सुबुं माहारिया बोनानै लायो आरो जोंनिफ्राय जि जोङो गेस आगार आरो कार्बन डाइ अक्साइद बेखौ मिथिंगायाव बोना लाफिनो दा बेबायदिनो जोंहा जोंनि जानाय आदार जोंनि थांनानै थानाय गाससिबो जों मिथिंगानि सायावनो सोनारो दा जेरै जों जानाय आदार होनना बुङोब्ला जोंनि ओंख्रैय जोंनि ओंखाम जों गासैखौबो जों मिथिंगानिफ्राय मोनो दा जोङो गासैखौबो जोङो जों जुदि आबहावायावनो सोनारना थायोब्ला जोंनि मावनांगौ बिबाना बेनो जे नोंथां ओ जों थिंगाखौ रैखा खालामनांगोन मिथिंगाया जेब्ला गोग्गो थागोन एबा आबहावाया जेब्ला साखोन सिखोन थागोन अब्लासो जोङो सुबुं माहारियाबो थांनानै थागोन होननानै आं सानो नोंथां दा आं एसे फोरमायबाय नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायनानै होदो
औ ओ जोङो दा जोंनि जेनेबा सोरगिदिं जा मुवा बेस सार बायदिसिना नुयो बिफां लाइफां न' बां बिदिखौनो जोङो आबहावा होनना मिथिगोना दा बेबायदिनो आबहावाखौ जोङो माबाददि मोजाङै लाखिनांगौ होनबाथाय जोङो ओ दंफां लाइफां गायनांगोन आरो दंफां लाइफां जायनि थाखाय दंफां लाइफाङा जोंनि मानसिखौ मानसिफोरनो थांना थानायाव नांगौ जानाय जाय अक्सिजेन गेस बेखौ जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय जायो बेखायनो आरो जोंनि आबहावाखौबो माने मोजाङै मोजां खालामनानै लाखियो दंफां लाइफां थायोब्लाथाय नाथाय आथिखालाव बेबायदिनो बिफां लाइां लाइफांखौ दाननायनि जाहोनाव जों आबहावा गुबुंले जालांनायखौ नुनो मोनसै आरो बेबायदिनो जों बे आबहावा गुबुंनायखौ होबथानो थाखाय दंफां लाइफां गायनांगौ आरो दानफायनायखौ जेसे हायो एसे होबथानांगौ बेबायदिनो जोंनि आबहावा आबहावायाव बेबायदिनो मा मानि थाखाय गुबुंले जादों होनबा जोंनि आबहावाया दंफां लाइफां दानायनि थाखाय आरो बे गारि मथर सालायनायनिफ्राय ओंखारनाय जा उखुन्दै बेनिफ्रायायबो जोंनि आबहावाखौ गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि बे उखुन्दैफोरा आरो बे जे दाखोर दालाफोरखौ दैमा दैसायाव गारहरोना बिनि जाहोनावबो जेनेबा जोंनि आबहावाया गुबुंलै जानायखौ जों नुनो मोनदों बेबायदिनो आबहावाखौ जोङो जेसे हायो एसे मोजाङै लाखिनो माने सेस्था खालामामनांगौ जों सुबुं माहारिया
औ
दा नोंथाङाबो आबहावा जों जेनेबा माबायदिहाय गोग्गो खालामनानै लाखिनो हायो बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ दानि नोंथां बुंलांनायखौनो एसे आं दाजाबदेरबावनि दानि जा नोंथाङा बुंबाय जे जोंहा आबहावा गुबुंनाय जोंहा गुबुंनाय होननानै बुङोब्ला गुबैयै जेरै बार गुबुंनाय दै गुबुंनाय हा गुबुंनाय आरो सोदोब गुबुंनाय बेखौ जों गुबैयै मोननाय जायो दानि नोंथांआ आरो बुंलाबावदोंमोन जे जोंहा आबहावा गुबुंनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जेरैजाय गारि मटरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै थारैनो नंगौ जोङो दानि समावथ' न'खर गंफ्रोमबो सासे मानसिया सासे मानसिनियाव गंसे गारि एबा बाइक स्कुटि एबा जों ओ साखा खब्रै गारि जों नुनो मोननाय जायो। बेबायदि सोलिबाय थायोब्ला जोंनिया बो सानसे समावहाय ओरैबायदि अबस्था फैगोन दा समाव नोंथाङाबो नुनो मोन्दों। जोंङो दुंथायाबो बारा जालांबाय। एबा समाव गोबां अखा हायो माने मिथिंगायाव मोनसे समानथि गैदिया बोथोरा मोनसे गावनि नेचारजों सोलिलिया। बेखौ जोंङो नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो जों बेखौ हमथानोब्ला जायफोरबायदि जानथायाव जों थाबायनानै थांनो हायो जेरै जाय से किल'मिटारनि जान्थायजों फानथिनांगौ बेवहाबबो जों जुदि गारि बाहायोब्ला अब्ला जों थारैनो जोंनि मिथिंगाया गुबुंनो जागोन दा बिनि सोलायै जोङो जायबायदि जानथायावहाय ओ थाबायना थांनो हायो बिसिनि थाबायना थाङोब्ला देहायाबो ओ राफोद जाबाय लोगोसेनो जोंनि आ आबहावायाबो रैखा मोनबाय फारसेथिं सबसे गिदिर ओ सानो जों मिथिंगाखौ खहा खालामदों होननानै बे जाहैबाय जोंनि प्लास्टिक बाहायनाय जोंङो सामफ्रोमबो औ नोंथां जोंङो सानफ्रोमबो थांना थानाय जिउआव बायदि ना बायदि मुवा बेसाद जों बाजारखौ बायनानै लाबोयो आरो बैफोर मुवा बेसादखौ लाबोनो थाखाय जों प्लास्टिक बाहायो। दानिया प्लास्टिकआ ओरैबायदि मोनसे जिनिस नोंथाङा फरायनो मोनदों जानांगौ‌। जे जोंहा बेखौ हायाव गारनानै होनोब्ला जौसे बोसोर बाहों से सेवा दा बेखौफ गाय दा दोनब्लाबो हाया गुबु गुबगोन आरो बेखौ सावोब्लाबो जोंहा। बारा गुबुंगोन दा बिनि सोलाय जों मा खालामनो हायो। जेरै- जोंहा रिसाइकेल होन बुंङो जायखौ फिन बाहायफिननाय बेबायदि खामानियाव बाहायोब्ला आं सानो जे नोंथां आबहावाखौ आरो इसे गुबुंना होबथानो हागोन होननानै दायो नोंथाङाबो एसे फोरमायदों नोंथां ओ आरो माबा स्टेप्सफोर जों लानो हागोन।
औ दा ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो बेबादिनो गारि मथरखौ जेनेबा नाङा फाङा जेनेबा एसे खाथि खाला जायगाफोरावनो सलायालासिनो जेनेबा थाबायनानै थांनो हायो आरो गुबुन काउट्रिफोराव गुबुन हाद हादोरफोरनि मानसिफोरफोरखौ जों बांसिन माने बिसोरनाव बिसोरखौ दाना आथिखालावहाय साइकेल सालायनायखौ जों नुनो मोनो साइकेलखौ बाहायो बाहायनो हमलांबाय माने बिसोरो आबहावाखौ जेनेबा गुबुंले जानायखौ माबायदि हमथानांगौ बेनि सायाव माने एसे नोजोर होसिनदों गुबुन हादरा जोंनि जेनेबा हादरनि रुजुनायावहाय। बिनिखायनो जोंङो गुबुन हादोरफोरनि आबहावाखौ बांसिन मोजांसिन नुनो मोनदों। बिसोर माने बेबायदिनो बिफां लाइफां गायनाय हुदाखौबो बांदों बिसोरा माने बेबायदिनो बिल्डिं सा मानि जेनेबा दंफां गायनाय बेबायदि आदब जों नुनो मोनदों। दा जोंनि ओ इण्डियायावहाय जेनेबा जोंनि भारतआवहाय बेबदिनो दंफां लाइफांखौ जोंङो बारा गायनायखौ नु बुङोब्ला गायसे गायोबाबो खम ओ थेव जेनेबा बेबाय बिदिनो दंफां लाइफांखौ गायनायनि सोलाय ओ दानफायनानैसो बेवहाय न' गिदिर गिदिर ओ बिल्डिं बायदि लुनाय जादों। दा बेबायदि बिल्डिं लुनायाबोथ' मानसिनि नांगौननि थाखाय लुदों बे नों गौ नाथाय जेनेबा बेबायदि बिल्डं लुनायाव बे गुबुन हादरनिफोरबायदि जेरै बिल्डिं सायावनो दंफां लाइफां गाहैनो हानाय बेबायदि सुबिदाखौ जेनेबा लानो हायोबा मोजां होननानै आं सानो आरो बेबायदिनो आबहावा गुबुंनाया जेनेबा सुबुंनि अनजिमा बांनायनि थाखायबो जादों। बे मोनसे बेबो मोनसे आबहावाखौ बुंनायनि मोनसे जेंना जेनेबा सुबुं अनजिमाया बांनो हमदों। दा जोंनि ओ जेनेबा बुहुमनि फेथेरावनो जोंनि जेनेबा इण्डिया खौबो मोनसे बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय याव नैथियाव गोग्लैदों होननानै जोङो मिथिनो मोनो। बेबायदिनो जोङो ओ खोनानो मोनदों। आरो ओ बेबायदिनो जोङो ओ खाथि खालानि जायगाफोराव थांबा साइकेलखौ बाहायोब्ला थाबायोब्ला बा साइकेलखौ बाहा बाहायोबा आरो बे दानाथ' जेनेबा बि ट्रि गारिफोरबो दिहुननाय जों नुनो मोन्दोंना जेराव जे बे आबहावा आबहावा गुबुंलाय माने मा बार गुबुंले जाबाबो जोंना बे आबहावायानो गासैबो बार दै बेफोरजोंनो लोगो नांना जोंना मोनसे आबहावा जादों। बेबायदिनो ओ बार गुबुंले जायोबाबोथ' बेयो आबहावाखौ मोनसे खहा खालामनाय जाबाय जोंनि आ आबहावाया गुबुंले जानाय जाबाय बेबादिनो जेनेबा बे ओ गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै उनलाफोराबो जेनेबा बे आबहावाखौ गाज्रि खालामो। बेनिखायनो दाथ' जोंना बेटेरि गारि ओंखारनाय नुनो मोन्दों जाय इलेकट्रनिक जों सालायो जेनेबा इलिक लाइनजों चार्ज होनानै चारजिंनि गारि बेबायदिफोरखौबो जों बाहायनाया मोजां। बेबायदि ओ पेट्रलनि गारि बाहायनायसाय बेबायदि बेटरिनि गारि बाहायोब्ला माने जोंनि आबहावाया गुबुं गुबुंले जानायनि सान्स थानाय नङा आरो। एसे मोजां थागोन होननानै आं सानो।
ओ नोंथां ओ आंनि सि आङो बुंदिरबावना होनि। जोंहा समाबो एसे दंबावो नालाय। दा जोंहा ओ जों जेरैजाय जों सानफ्रोमबो नुनो मोनो जे था होन्था ओ नोगोर सोहोराव जेरै जाय जोंनि बाहायनाय दैफोर जि सुनायफ लानाय जों दुगैनाय बेफोर गाससिबो मोनसे द्रेनिसआव गोलैहैयो एबा लामा सेर दंगौ गैलैयो। दाना बैफोर दैफोरा बोहैनानै बहा थाङो? बे बैफोर दैफोरा बोहैनानै जोंहा बबेबा खाथिनि दैमायाव एबा खाथिनि लैथोआव गोलैहैयो। जायनि थाखाय जों दिनै जाय दिनैनि समावहाय दैनि गुबुंनाय बेबो गोबां बारा जाबाय दं। समजों लोगोसे दा बिनि सोलाय जों मोनसे खामानि मावनो हायो जोंनि बे गाज्रि वेस ओ जाय दैफोर जों बाहायबाय बेखौ मोनसे जायगा लानानै बा हाखर जावनानै बैफोराव ज'मा खोैहैयोब्ला जोंहा बेफोर दैफोरा मि दैमानि दैजों गोरोबहैनाय नोङा आरो। बे दानि नोंथाङा बुंदोंमोन जे जोंहा ओ सुबुं अनजिमा बांबोनायखौ थारैनो नंगौ। दिनै जोंहा ओ जुगावनो जोंनि भारत हादरा नैथि बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय हाद फोर होननानै बुङो। दा जायनि थाखाय जों दिनै थानो थाखाय न' नांगौ जायो। ओ जोंहा सुबुं अनजिमा बांय दं। नाथाय जोंनि थानाय ओनसोलफ्रा गोदो जेरैबो दाबो बेबायदिनो दं। दा जोंहा न' लुनो थाखाय बिफां आरि दानफायो एबा जायगाफोरखौ जों लांदां खालामो। हाग्राबारिनिफ्राय जों गामिफोर खालामलाङो। दा बे नि थाखायनो दिनै जोंनि गेजेराव दुंथायाबो बांबोबाय दं। मानोना जोङो बिफांखौ दानफायो नाथाय जों गाय फिननायाव गैया दा बेनि थाखायनो जों नुनो मोनदों जोंनि गेजेराव समानथि गैयि होननानै नोंथां बिदिब्लाथ' जोंहा समाबो जाबाय नै। सावरायनाय समा बिदिब्ला जोङो उननि सम फोराव मोनसे मोजां सु आयदा लानो सावरायनोसै नामा नोंथां।
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ दे।